हेलौ।
औ नोंथां।
औ औ खुलुमबाय नोंथांनिसिमबो।
औ औ नोंथांङा दासान्दि ओरैनो दङब्ला आंजों मोननैसो आयदानि सायाव सावरायनो हागोन ना?
औ नोंथां आं दासान्दि ओरैनोसो दङ सावरायजागोन नोंथांङा आंजों मा सावराय। सावरायनो नागिरदों बेखौ सावरायजागोन।
औ बिदिब्ला जोंनि सावरायनांगौ आयदायानो जादों ओ जोंनि बर' फोर जे बाथोन बायदि बायदि रोखोमनि ओंखामजों जायोब्ला बायदि रोखोमनि बाथोनफोर देनानै जायो नंङा होमबा नों नोंथां औ बे बाथोनफोरखौहाय जोंङो जोंनि बर'फोरा मा मा बाथोन जानानै मोजां मोनो आरो बेफोरखौहाय जोंङो। मा माबोरै जोंङो बाथोनखौ माबोरै देनानै जायो बेनि सोमोनदै नोंथांङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां मोजां सोंथि बाथौ। होनना बुंङोब्लाथ' जोंहा बे बाथोन बाथोनखौ जोंङो। माबा मोनसे जेनेबा ननिफ्राय साम मा होनो। आलु बेफोर गासैदिबो। जों बाथोनखौ जायो जेरै बाथोना जोंनि गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय आबै आ ओंखाम गोजां जों बाथोननिसे मोनब्लानो होननानै जों। मिथिखायो नाथाय आथिखालावबो जों बर'फोरा बे बाथोन होननाय बा बा थोनखौ जाथारो आरो जेरैहाय जोंङो ओ खांख्राइ बाथोनखौ माबादि जायो होनना बुङोब्ला जों गिबियावनो खांख्राइखौ नागिरनानै लायग्रोनांगो जेरै बिलो हाखर बा जेराव मेराव जेराव खांख्राय थायो बेयाव। नागिरनानै ला खांख्राय गुदुं फोराव खन 'लाबायनानै जों खांख्रायखौ लाबोनांगोन आरो बेखौ। लाबोनानै जोङो बेखौ। अरजों सावनांगोन आरो सावनानै बेखौ बिदिनो संख्रै बानलु सामब्राम गुफुर सामब्राम। गोजा बेफोरखौ जोङो मोजांनो सुना लानानै बेखौ ओ थबसियाव देनांगोन। बिदिनो खांख्रायखौबो होफा देनानै आरो गंगार दुन्दियाफोरखौ होफानानै देयोब्ला बियो खांख्राया बाथोन। जाहोयो आरो बाथोन। ओ खांख्राइ बाथोनजोंथ ओंखामा थेब्रेयैनो हाबखायो बेखौ गासैबो मोजां मोनो। खांख्राय जानो बिदिनो जोंहा खांख्राइ बाथोनखौ जानाय जायो आरो। आरो ना बाथोन होननानै बुङोब्ला ना बाथोनखौबो जोङो नायगिर नानै लाग्रो नांगोन। जेरैहाय हाखरफोराव हमनानै लाबोनांगोन लाबोनायनि उनाव बेखौ।
औ।
ओ ना सावग्रा ओ आइजेंजों बा गुजि होनो बेखौ बेजों सा सावनानै जोंहा नानि सायाव नांनाय हांगारफोरखौ मोजाङै। गनफोरजों एसे साफा खालामनानै लानांगोन आरो बेयाव थानाय खिफोरखौ गारनांगोन। गारनायनि उनाव जोंहा बिनिफ्राय ओ सुंख्रै फानलु बानलु। बेफोरखौ होनानै जोङो बेखौबो बा थबसियाव एसे मोजाङै देनानै लानांगोन आरो एबायदिनो जोंहा बाथोन जायो आरो बाथोन जोंथ' जोंहा दा गोलोम बोथोराव बा गरम बोथोराव जोंहा ओंखा खौ ओ हरफोरावनो सोमनानै दोननाय ओंखामा फुंबिलियाव जानो मोजां जायो नालाय बिदिनो जेनेबा फुङाव ओ बाथोनफोर मोनोब्ला बे सानना दोननाय ओंखामा जोंहा जानो थाखाय जोबोद जोबोर गोथाव खहाबथाब जायो आरो।
बिदिनो ओ धुन्दिया बोथोरावबो जोंहा धुन्दिया गोजायैबो जों बाथोन देनानै जायो नंगौ बाथोना जों थाखाय एसे ओ फालौ बा एसे ओ संख्रि मोजाङै फालौ आलौ गोसायै होयोबाथाय बाथोना जानो जोबोर गोथाव जायो आरो। फालौनि आलुनायजोंनो जोंहा ओंखामखौ मा समाव जाखाङो जों ओ गावखौनो मिथिया आरो। माला जाखांखो बा माला एसेबां आलौनायजों बाथोनाबो जोब लाङो बा ओंखामाबो जों जोबलाङो बेखौ जों फात्ताखौनो मोना आरो बिदिनो नोंथाङाबो जुदि बा थोननि बागै माबाफोर मोनथिबावोब्ला आङो फोरमायनो हागोन आरो।
औ
औ
अ नोंथाङानो बुंलांबाय जे बाथोनखौ मा मा बाथोन जानाय जायो। ओ बिदिनो जोंना ओ बाथोन बानायनोब्लाथ' जोंनो बाथोन देनोब्ला जोंनो गिबियावनो थब सिखौ नांग्रोन नङा होमबा नोंथां? औ जोंङो जिखु खिजाया बाथोन देनो थाखायनो जोंङो ओ थबसिखौ नांगौ जोंङो बे थबसियाव जोंङो बाथोन देनाय जायो बे थफसिखौहाय जोंङो ओ जोंङो ओ गोदोहाय बे औवानिफ्राय औवा नङा बंफांनिफ्राय बानाय बंफांनिफ्राय बानायनाय जोंङो बे थफसि
हेलौ हेलौ
खोनादों ना नोंथां?
औ खोनादों।
औ जोंङो बे दंफांनिफ्राय बानायनाय थबसेयावहाय जोंङो गोदो बांसिनै बाथोनखौ जोंङो देनानै जानायखौ नुनो मोनोमोन। नाथाय जोंङो आथिखाल आथिखालाव बे मेसिन बायदिफोराव जोंङो बाथोन देनानै जानायखौ नुनो मोनो नंङा होमबा नोंथां?
औ
औ जोंङो ओ मिथिनाय बादिब्लाथ' जोंङो बे थबसियावहाय जोंङो औवानिफ्राय बानायनाय आरो ओ बे लहानि थबसि बायदिफोरावबो जोंङो हो देनानै जायोब्ला जोंङो बाथोनखौ जोबोर गोथाव मोनजायो नाथाय नाथाय जोंङो बे मिेसिंवा बानायनाय ओ देनानै जानाय बेखौहाय जोङो एसेबां मोजां नंङा होननानै जोंनि सुबुंफोरा बुङो नङा होमबा नोंथां अ बेबादियैनो जोंङो बाथोनखौ गुबुन गुबुन रोखोमनि देनानै जायो बिदिनो जोङो ओ मेसें बोथोरफोराव जोंङो ओ मेसें बोथोरफोराव जों दुन्दियानि बाथोन जानाया जोंनि बर'फोरनि मोनसे हुदाखा नङा होमबा नों बे दुनदिया बाथोना बबो जोबोर गोथाव जायो जोङो ओंख्रिफोरजों बिदिनो लाइ लाफा बायदिफोरनि ख्रिफोर जोङो मैद्रु संनानै जायोब्ला जोङो बेफोरबायदि दुन्दिया बाथोन देनानै जायो जोंनि बर'फोरनाव हुदा दङो बेबाददिनो जोङो बाथोन बखौ बेबायदिनो जानायखौ नुनो मोना आरो ओ जोंहा बर' आइजोफोराहाय ना गुरनायाव जोबोर आखा फाखा नङा होमबानो औ बे जोङो ना गुरनो थांनाय समफोराव जोङो ओ बायदि रोखोमनि नाफोर मोनबोयोब्ला बे बिदिनो जेरै खांख्राइ गांजेमा एंखावरि आरो बायदि गुबुन गुबुन रोखोमनि मुंफोरनि नाफोर मोनबोब्लाथाय जोंनि ओ बर'फोरनावहाय बेफोरखौ लाबोनानै सावनानै एबा एवनानै बाथोन देनानै जानाय जोंनि बर'फोरनाव हुदा दङ बे बियैनो जोङो नाखौहाय जोङो एवनानैबो बाथोन देनानै जानायखौ नुनो मोनो आरो बेखौ सावनानैबो बाथोन दानायखौ जानायखौ नुनो मोना जोङो नांब्ला सावनानै बाथोन देनायखौ जोङो बांसिनै गोथाव मोनो होननानै सुबुंफोरखौ जों बुंनायखौ खोनायो नङा होमबा नोंथां औ जोङो बिदिनो गांजेमा बायदिफोरखौबो एवनानै एबा खावनानै जोङो बाथोन देनानै जानायखौ नुनो मोनो बर'फोरखौहाय बिदिनो नोंथाङा जे बुंलांबाय हराव सोमनानै दोनखां दोनखानाय बे ओंखाम गोजांजोंहाय जोङो फुंनि समावहाय बिदि बाथोन देनानै जानायखौ जोङो नुनो मोनो जोङो बे हुदा खौ गोदोसो बांसिन नुनो मोनोमोन नङा होमबा नोंथां औ आथिखालावथ' बे गांजेमा एंखावरि बायदि नाफोरनि ओ जोबोर आंखालखौ जों नुनो मोनसै आथिखाल खालाव नाथाय गोदो जोङो ओ ना बायदिफोर गुरनो थांनायाव बेफोरनि जेबो आंखाल गैयामोन जों गोबां बिबांनि मोननो हायोमोन बेनिखायनो जोङो फुंनि सम बायदि फोरावहाय जेबो ओंख्रि सङाबालासिनो जोङो बेफोरबायदि गांजेमा बाथोन एंखावरि बाथोन थोन आरो ना बायदि खांख्राइ बाथोनफोर जोङो देनानै जायोमोन होननानै जोङो ओ खोन नांनो मोनदों आरो आथिखालावबो जोङो ओ बिदि ना बाथोन बायदि देनानै जानायखौ नुनो मोनो जोंथ' ओ गोबां गोबां गोबां रोखोमनि बे ना खांख्राइ साम' बायदिफोर नङाब्लाबो गुबुन गुबुन बेसादफोर जों जोंबो जों बाथोन देनायखौ नुनो मोनो ओ जेरै जोङो ओ सामब्राम गोजा सामब्राम गुफुर बायदिफोरखौबो जोङो बानलु होनानै रैहाय जोङो बाथोन देनानै जानायखौ नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां औ बिदिनो ओं जोङो बाथोन होननानै बुङोब्ला जोङो बेयावहाय बानलुखौ एसे गोबां बिबांनि जों होन नायखौ नुनो मोनो मानोना बेखौ जोङो ओ आलौवोब्लासो बियो बाथोन होननानै बुंजायो नङा होमबा नोंथां ओ बिदिनो ओ दासिमबो जोङो बे फुंनि समफोरावहाय गुबुन गुबुन रोखोमै जोङो आलुफोरखौबो रुनानैहाय जोङो बानलुखौ एसे गोबां बिबांनि होनानै जोङो आलु बाथोन बानायनानै जानायखौ जों नु नो मोनो आरो ओ जोङो हालदैखौबो जोङो बाथोन देनानै जानायखौ नुनो मोनो। आरो बिदिनो गंगार दुनदिया खाासिथारा होननानै जे बुङो बेफोरखौबो जोङो बानलु गोरान बायदिफोर होनानै जोङो बाथोन देनानै जानायखौ नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां।
औ दे
बिदिनो जोंनि बर' सुबुंफोराहाय गोबां रोखोमनि ओ गुबुन गुब गुबुन रोखोमै बाथोन देनानै जानायखौ ओ जोङो ओ आथिखालावबो आरो गोदो गोदोबोथ' जोङो बिदिनो बाथोन देनानै जाबोगासिनो आरो आथिखालाव जोङो बिदिनो बाथोन देनानै जाबोबाय थानायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो
औ नंगौ।
आरो ओ जोङो बे बाथोन देनानै ओ जानायखौहाय बिदि ना बायदि बिदिफोरखौ बिदि खांख्राइ गांजेमा एंखावरि बायदिफोरखौथ' जोङो बांसिनै जोंनि बर' सुबुंफोरखौ खौल' नुनो मोनो नङा होनबा नों
औ नंगौ नंगौ
गुबुन हारिनि सुबुंफोरखौहाय जोङो बेफोरबायदि बे बाथोन। देनानै जानायखौ जों एसेबां नुनो मोना नाथाय जोंनि बर'फोरा बिदि बाथोन देनानै जा जानायखौ हुदाखौहाय जोङो ओ एंगारनो हानाय। नङा होननानै जोङो साननो हायो आरो ओ बिदिब्ला नोंथां जोंना रायज्लायनाया समाबो एसे गोलाव जाबाय ओ जोंनि रायज्लायनांगौ आयदाखौ बेखिनियावनो फोजोबथ'नोसै नामा नोंथां।
औ औ औ नोंगौ नोंथां।
औ दे बिदिब्ला दोनथ'नोसै।
औ दे गोजोन्थों।
औ गोजोनथों।